हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां
हेलौ
औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनागोनना खोनायाखै नोंथाङा आं खोनादों
अ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथाङा? अ दा मा खालामदों नोंथाङालाय औ औ
मोजां खोनायाखै नोंथां नोंनि रावखौ औ आं ओरैनो जिरायनासो दङ गरम बोथोर नालाय
औ
आंबो मोजां दा मोजाङैनो खोनांगासिनो आरो
औ औ नोंथाङा दा फ्रि नामा नोंथां?
ओं एसे फ्रि
अ
माबाफोर सोंनो दंमोन नामा नोंथां?
औ औ बिदिनो जेनेबा जोङो न'फ्राव मा मा फिसियो? मा जिब जुनार फियो जेनेबा बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
हेलौ नोंथाङा एसे थालाय मोजाङै खोनाफिनाखै दहायनि जायगायाव थाफिनलाय नोंथां
हेलौ हेलौ नोंथां
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयासैलाय दहाय मोजां खोनादोंमोन दा मोजाङै खोनायासैलाय
अ दा खोनाबाय नामा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा औ औ खोनादों आङो औ
आंनिखौ मोजाङै खोनादोंना नोङो?
औ औ खोनादों नोंथां
औ होमबा आङो नोंनिखौसो मोजाङै खोनायाखै नोंथाङा एसे टावार गोनाङाव जायगायाव थाहैलाय जोंहा
औ औ औ जागोन दे नोंथां दा खोनागोना खोनायाखै नोंथाङालाय?
औ मोजां खोनाबाय नै दा
अ बेखौनो होनदों आरो आङो जेनेबा जों औ बेखौनो होनदों आरो आङो दा जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनारा मा मा फिसि यो नोंथाङा एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा?
दसेनो मोजां खोनायो दसेनो मोजां खोनाया जागासिनो नोंथां हो
दा खोनाबायना नोंथाङा
नोंथांनिखौनो मोजां खोनाफैयाखै हेलौ
आंथ' खोनागासिनो नोंथां हेलौ